हेलौ
औ
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
जों दिनै मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनाय जागोन बे टपिकआनो जागोन मेसें बोथोराव जों मा मा आबाद खौ बेबायदि बुथुमनो हायो जों मेसें बोथोराव बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ जों बुथुमनो हायो जेरै जोङो बिदिनो आलुफोरखौ जोङो बिदि मेसें बोथोराव गायनाय जायो दुब्लि बारियाव जों आ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो सबाय फिथाइ बेफोरखौबो जोङो दुब्लियावनो बिदि गायनाय जायो बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव बेबायदि आबाद खालामनाय जायो आरो मान होनदोंब्लाय बे आलुखौ जोङो बेबायदि मेसें बोथोराव बेबायदिनो आबाद खालामना लाब्लासो जोङो दैज्लां बोथोराव बिदिनो मोजां मोनजागोन बेखायनो जों आलुफोरखौ बिदिनो आबाद खालामनाय जायो
मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि जोङो आबादफोरखौ मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो आबाद आबादफोरबो जों खालामनो हायो जों आबादफोरखौ खालामनानै बिदि गोबां मैगंफोरखौ आबाद खालामनानै जोङो फाननानै गोबां बेबायदिनो रांफोर खौ ओ मोननो हायो आरो फाननानै गोबां मुलाम्फाफोरबो मोननो हायो आरो जोंनि बेफोरखौ मावोब्ला जोंहा थांना थानायाव गोबां बेबायदिनो हेफाजाब जायो आरो बेखायनो जों बेफोरखौ मेसें बोथोराव बेबायदि आबाद खालामनाय जायो जायो
औ जोङो मेसें बोथोर होनोब्ला जोङो जोङो गोदान गोरान खेथि बा जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बारिआव फोनायनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो जोङो मेसें बोथोराव जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि जानो थाखाय जोङो बारिफ्राव जोङो मैगंफोरखौ गायो लाइ खबि मुला बेफोरबायदिया जोंनि मेसेंनि गै आलु बेफोरबायदिया जोंनि मेसेंनि आबादफोरनि मोनसे
गोनांथि जोङो मेसें बोथोराव जों गोबां आबादफोर मावनानै आरो गोबां रांफोरखौ जोङो आरजिनो हायो। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरनि थासारि बेफोरखौबो जों सोलायनो हायो। आबाद मावनानैबो सुबुङा थांनानै थानो हायो आरो आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो गोबां गोबां सुबुंफ्राबो बेखौ बायनानै जानानै थांनानै थायो बेखायनो जोंनि
जोंनि गामि गांखनफोराव थानाय गोबां सुबुंफोरानो बिदि आबाद मावनानै आरो आबादनि निफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं गोथांफोरखौ जोङो फाननानै जायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि
न'खरनि गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो फानहैनानै मोननाय रांजों जोङो बायनानै लाबो नानै जोंनि न'खरफोरखौ जों सोलाय होनो हायो मेसें बोथोर होनोब्ला मेसें बोथोराव गोजां बोथोर जायो आरो बे गोजां बोथोराव गोबां गाननाय जोमनाय फोरखौ जोंलागै गुदुंनांगौ जायो जों बेफोरखौ बायनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि बेफोरनि थाखाय जोंनि आबाद मावनायग्रा आबाद दारिफ्राबो बेफोरखौ गाननाय जोमनो थाखाय गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनानै
गोबां बेबायदि गोबां गोबां
आबादफोरखौ गायनानै आरो बेफोरखौ मोन-बेफोरनिफ्राय मोननाय
मैगंफोरखौ फाननानै हाथाय बाजाराव लांनानै फानो आरो जोंनि बिमाफ्राबो ओरैनो थाया बिमाफ्राबो लांनानै बेयाव बिफाफ्रा ओरैनो बारियाव मैगंफोर गायनानै फुनानै मोजां खामना हरनानै बा बाजाराव लांना हैनानै जोंनि बिमाफोरखौ फानहोयो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि
न'खर फोरनि जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा आबुं जायो। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि समाजाबो सो-सोमि मिथिंगाजों गोरोबनायाव गोबां हेफाजाब आरो गोहोम खोख्लैयो। मिथिंगाजों गोरोबना थानायखौ जोंनि बेफोर आबाद मावनाय बेफोरावनो जों मोनदांथियो। जों गोबां आबाद मावब्लाबो जोंनि बिफां-लाइफांफोरखौ जों दानफाया, जोङो बेयाव जों आबाद मावदोंबाबो जोंनि गोथां मुवाखौनो जों गायफिनो जायनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगायाबो
जेबो खहा जाया।
औ नोंगौ। बे मेसें बोथोराव गोबां बेबायदिनो खरांबो जायो मानो होनोब्ला गोबां अखा फोर फैनाया खम जायो बेखायनो गोबां खहा जायो आरो दैफोरनिबो आंखाल जायो। बे मेसें बोथोराव गोबां बिदिनो दैफोरनिबो खहा जायो मानो होनोब्ला गोबां गोरान जायो आरो बिफां-लाइफांफोराबो गोबां रानसाब जानानै थायो बिफां-लाइफांफोरनोबो गोबां बिदि दै नांगौ जायो नाथाय बे समाव बिथांमोना मेसें बोथोराव दै नांगौ बायदि मोना बेखायनो बिफांफोराबो गोबां बेबायदिनो रानसाब बेबिदिनो जानानै थायो। नांगौ समायाव बिथांमोना बिबायदि दैफोरखौ बेबायदि मोनाब्ला बिफांफोराबो गोबां बेबाय दिनो देरनायाव गोबां खस्थ' जायो। मानो होनोबा रोदाया गोबां सिंनिफ्राय दै बोनाय जायो बे। ओंखायनो गोबां खस्थ' जायो
औ नंगौ जोङो मेसें बोथोरनि गोदान आबादखौ मावनो थाखाय गोबां दैनि आंखाल जायो दैनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ आबादखौ फोथांना लाखिनो था खाय दै सारनो गोनां जायो आरो गोबां गोदान मुगानि मेसिनफोरजों दानि मुगायाव गो बां बिदिनो दैफोर सारनानै गोबां आबादफोरखौ दिहुननो हायो आरो गोबां रासायनारि मुवाफोर खौ बाहायनानै जोंनि आबादफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हायो‌। जायनि गेजेरजों जोंनि मैगं-थाइगंफ्रा मोजां जायो आरो जोङो गोबां मुलाम्फाफोर मोननो हायो।
औ नोंगौ। जों बेफोर मैगंफोरखौ बेबायदि फाननानै जोंहा रां आरजिनो हायो। रां आरजिनानै जों न'खरनि ओ नांगौ जानाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो हायो, मानो होनोब्ला मेसें बोथोराव गोजां बो थोराव ओ जोंनि गावनि फिसा फिसौफोरनो गासैनोबो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बेबायदि गुदुं जिफोरखौ जों बायनो गोनां जायो बेखायनो बेफोर आबाद फोरखौ मावनानै बेबायदिनो जोंनि गामि खनानि सुबुं फोरा बेबायदि आबाद मावनानै बेफोर ओ नांगौ जानाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो बिदिनो सुफुंनो नाजायो। आरो आजिखा आथिखालनि मुगायाव गोबां बेबायदिनो गुदुं जिफोरा गोबां बेबायदिनो ओ बिदि दाम बेबायदि बारायनायखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो गोबां बेबायदिनो मेग उम आबादफोरखौ जों बांसिन बेबायदि आबाद खालामनाया गोनांथार। मानो होनोब्ला एसेल' आबाद खालामोब्ला जोंहा जों गावनि बेबायदि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ जों बायजोबनो हानाय नङा बेखायनो जों जेब्लायबो बुरजा आबाद खालामनांगौ होनब्लासो जों जोंनि नांगौ जानाय ओ मुवाफोरखौ जों गासैखौबो बेबायदिनो बायजोबनो हागोन। जों गावनि फिसाफोरनि एबा न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों सुफुंनो हायोब्लासो जों जोंनि बिमा बिफाफोरा गोजोनो।
औ नंगौ जोङो गोबां बेफोर बायदिनो जोंनि आब गोरान आबाद होननाय लोगो लोगोनो जोङो दैनि बाथ्राखौबो जों सावरायनांगौ जायो। आरो दैफोरखौ जोंहा खाथि खालानि दैसाफोरनिफ्राय थेनानै जोङो मेचिनजों सारोब्ला जोंनि खामानिफ्रा गोरलैसिन जायो। बेबायदियैनो जोंङो गोबां खामानिफोराव जोंङो दैनि गोनांथि जायो। जोंनि थांना थानाया जोंनि थाखाय दैया गोनां नालाय बेखायनो जोङो आबाद फोथार गाससियावबो दै नांगौ जायो जेब्ला जोंनि आबाद फोथारनिफ्राय मोजां आबादफ्रा ओंखारबोयो अब्ला जोंनो गोरान खेथि खालामनायावहा दैखौै बांद्राय नाङा जेब्ला जों फोेजेनो आरो जेब्ला जोंनि आबादफ्रा गोरलै गोरलै ओंखार जेनो बे समायावसो जोंनो लागै दैनि गोनांथि जायो। बे समा याव जोङो सारनांगौ आरो अखा फैना होयोब्ला जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय गोबां मोजां जायो जायनि गेजेरजों मिथिंगायारि अन मिथिंगानि अननायजों गोबां बिदिनो मोजां मोजां मैगंफोरा ओंखारो।
औ नंगौ।
जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायबावनो हायो मिथिंगानि बागै मिथिं गाया नि बे होनायजोंसो जोङो बिदि गोरान आबादफोरखौ जों मावनो हायो। मिथिंगानि हाया याव थानाय बेबायदिहै जों गोबां सावरायलांनो हायो। अब्लाबो दिनै जोंहा समा जानानै फैबाय बेखायनो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ औ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ जों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।